आं औ खोनादों।
औ नोंथां खुलुमबाय।
खुलुमबाय खुलुमबाय। गोजोन फुंंबिलि।
औ औ दा मानि सायाव रायलायनो नोंथां?
नोंथाङा बुंदो ओ जिबौ जायो जार ओरैनो आगोल जायो आरो
आदचा उम जानाय लोंनायनि सायावनो लायराय नामा नोंथां?
जायो जायो। रायलाय जागोन दे
दा नोंहाओंखाम जाखांबाय नामा
दाथ' नै जाथ' बवाखै दायो एसे सिगाङावसो सोखा नांदों ओ एसे सिगाङावावसो सिखा दांदों दाउ सिखारनानै एसे फ्रेस जाबाय हाथाय मानजिबाय एसे दुगैबाय दुगैखांनानै दायो एनै एसे साहाजों एसे ब्रेकफास्ट फुंनि जानाय आदारखौ जाबाय आरो नाथाय ओंखामफोर जानाय जायाखै दासिमबो बेलासिनि बे दा सम जाबा बेलासि बिसोरनि ओंखामखौ जानोसै दाहाय दसे उनावहाय
दा होमबा ओ दङ बिनो आंबो फुंनि ओंखामखौनो जायाखै माने
औ
औ दा बुंना होदो आ बर'नि जा गुबै जानाय भाजा माने जायफोर ओंख्रिफोरखौ एसे बुंना होदो मा मा जोंनि बर'नि फाजाफ्रा
औ बर'नि गुबै ओंख्रि बा खाजा बिदि होनब्लाथ' जों अ सबाइ अनला नारजि अमा सबायजों साम' थारुन बेफोरखौनो होनजायो। नाफामाव थाबाय आरो नाफ आमास गोबां मोजां
खौ मोजां मोनो। ओरैनो नोंथांमोनि ओनसोलाव मा मा ओंख्रि बांसिन जानाय जायो?
ओमफ्राय माने ओ ख्रै होनना बुंबाथाय बर'नि ओख्रि गास खौबो जाजोबनाय जायो आरोना ओ अनला फ्राय लानानै इथिं ओ उम दाउजों सबाइजों बेफोरखौ जानाय जायो आरो उम ओ अनला ओंख्रिखौ बोरै संङो नोंथाङा खोनथानो हागोन नामा?
अनला ओंख्रिखौ ओरैबायदि सङो जोंनि जायगायावहा बा जोंनि ओनसोलाव आंबो संनो रोंगौ इसे एनैखौ औ सिगाङावहा अन गुन्दैखौ दैयाव सोमनानै बा दानि आद थिखालावथ' इसे माबा माबि औ माइरंखौ माइरं खौ सोमग्रोना एसे टाइम एसे सम सोमना दोननांगौ आरो दैजों दैजों सोमना दोनानै जिथिया जेब्ला माइरङा इसे गुरै जागोन। अब्लानिया माइरंखौ ओ उवाल नङाबा दिंखि बेफोरबायदियावहा देनानै गुन्दै खामनांगौ औ नङाबा औ अन औ औ माइरंखौ देनानै अन गुन्दै जायो आरो दा बिदिनो बे माइरंखौ देनायनि उनावनो बेख खौ अन गुन्दै होना बुंनाय जायो। औ जाय जाय आथिखालनि मुगायावथ' नै आथिखालावथ' जों ओरैबायदि नुनो मोनो जोनथोर जिथुबा कारेन्टनि जोनथोर दं। बेफोरजोंबो देयो ग्राइन्डारफोरजों औ बेफोरजों देनानै औ बेफोरजों देनानै एसे गुरै खालामना लाना पावदार जिथुबा गुरै जायो अन गुन्द जायो। बे अन गुन्दखौ ओ खौ ओ दोननो हायो आरो दसे सम। दसे सम दोननो हायो बा अ अन गुन्दैखौ दैजों सोमनाबो दोननो हानो हायो दैजों। सोमनानै एसे औ दैजों सोमनानैबो दोननो हायो नङाब्ला ओरैबो खालामनो हायोखि अन अना जुदि बांसिन गुन्दै जायो अबब्लानिया दैजों सोमाबाबो जायो जेरै बे अन गुन्दैखौ जुदि दैजों सोमा अब्लानिया ओरैबायदि संनाय जायो। ओ सारायावहा बेवहानो दै गुदुंखौ होबाय बा बानलुफोर होनानै एसे एवना लानांगौ आरो बे दै होबाय बानलु सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर होनानै दैजों एवनानै दै गुदुं दैखौ ग्लब ग्लब गुदुं होनांगौ गोदौ होनांगौ औ दैखौ गोदौ होबाय थाबायनिया बेहाय जेथिया बांसिन गोदौगोन दैया ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्लानिया अनखौ अननि गुन्दैखौ ओरै ओरै सारनाय सारै सारै एसे एसे सारै सारै होनांगौ आरो औ सारै अन गुन्दैखौ सारै खारै होनानै जेनथुबा खोस्लिजों खोस्लिजों ओरै ओरै एरना होबाय थानांगौ। एसे एसे एसे। अबब बिदिबाबो जायो।
माने गथा जायैनि आरोना खोस्लिदो एरना होबाय थानांगो आरो।
औ औ अन गुन्दिया जेथि खि गथा जाया बेनि थाखायनो खोस्लिजों एरना होबाय थानांगौ ओमफ्राय एसे एसे एसे सारना होबाय थानांगौ।
ओ बेदरखौथ' एवफ्र्रामा लाग्रखानांगोन नङा होमबा बेदर बेदर होयोबा जुदि ङ।
बेबादि खालामनांगौ बेदरखौ उनाव होबाव नांगौ जायो एवफ्रामनानै उनावहाय गोदौनायनि उनाव होबाबो जायो बा सिगाङावनो होनानै दा दै होनानै गोदौहोबाबो जायो नङाब्ला मा खालामनो हायो आरो मोनसेया जाबाय गुन्दैखौ दैयावहा सोमना लाबा मानिया अन गुन्दै खो दैयाव सोमनानै एसे गुन्दै खालामनानै ओ दैजों आरो बेखौ डाइरेक्ट दैजों दैजों सोमनानै बेखौबो होनो हायो आरो डाइरेक्ट।
होम दै लगायना लानानै
औ दैजों लगायना लानानै बेबायदि। आरो नोंथाङा उम नंगौ नंगौ। नोंथाङा बेखौ ओ नारजिफोरखौ मोजां मोनो जानो?
औ आङो माबानायखौनो खोन्थानोसै आं ओ नाफाम।
ओ नाफामखौ दे।
नाफामखौ माने गुबुन गुबुन माबायै ओ संना जायो नालाय।
नंगौ।
ओ जायगा लायोै जायगा आरो माने आंबो बांद्राय रोंस्लाबा माने डायरेक्ट ओ नाफामखौ होबाय बेयावनो खारैखौ होखाबाय।
औ
ओमफ्राय संख्रि संख्रि एसे एसे होनानै माने एरबाय थानांगौ आरो ना इखौ।
नाफाम संनाया
अ इदिनो दडाइरेक्ट जायो माने जोंहा आं खनसेल' संनो मोन्दोंमोनलै आइया माने खोन्थानो हादोंमोन आरो ना। नाफामखौ उम दा नोंसोरनिथिंजों बोरै जायो?
जोंनि ओनसोलाव बा आं संनाया जोंनि ओनसोलाव आंबो एखेयानो आं संनाय माने मा जोंनि ओनसोलाव बे खौनो बेबायदि संनानै जागोन ओ‌ आजि तुबा आं आइआ फोरोंदोंमोन आंखौबो। बेबायदिनो संनांगौ होननानै आंङो संङोखि फास्टआवहाय गिबियावहा ओ माबाखौ सामब्राम गुफुर गोजा हाइजेंफोरखौ देनानै बेखौ एवग्रोनांगौसो एसे बानलु बानलुखौ गथा गथा गोलाव गोलाव हाना होनांगौ बा देना देना होबाबो बानलुखौ देना होबाबो जायो नङाबा ग गथाहै गोलाव गोलाव हाना होबाबो जायो। फाय बेखौ थावजों एसे एसे एवनांगौ आरो सारायाव। इसे एवनानै बेयाव नहा नाफाम खौ होनांगौ बा नाफामखौ एसे एसे गोबाव एवनांगौ। बेवहा उम नाफामाव हालदैबो होजायो हालदै इसे होनानै औ हालदै होनानै इसे एवबाय थादो एवनायनि उनावहा दै होनांगौ।
थाव होनाबो जाजायो आरोना? ओमफ्राय जों ओमफ्राय दारेक्ट जायो आरोना जाहा। माने थाव होआलासिनो सामब्रामफोर खो सामब्रामफोरखो होलाया लासिनो दायरेक्ट आरोना। दायरेक्ट होखाबाय खारैखो होखाबाय बो उम।
ओमफ्राय
माबा मोननाय बादि जाना था
औ मोननाय बायदि जाना थाखायो औ गोबाव बिथ' इसे सेवनाय बादिसो जायो नालाय सेवनायथ' नङा औ फारमानटेट बिदि बिदि होनजायो। औ नोंथाङा औवा मेवाइ जायोना जाया?
जायो।
उम नोंगौ।
औवा मेवाइखौ अनलादो जानाय जायो।
अनलाजों जानाय जायो।
आरो औवा मेवाइया बांसिन जुदि गोबाव समनि औवा मेवाइ लोगो लोगोनो दाननानै औवा मेवाइखौ दाननानै जानायनि सायाव नोङो नोंथाङा जुदि ओ गोबाव सम दाननानै गोबाव सम दोननो हायो बथलफ्राव सोनानै
औ गोखै जायो एसे।
औ बेबायदि गो खै जानाय औवा मेवाइया
उम ओ औवा‌ मेवाइ आरोना बेदरजोंबो जाजायो आरोना।
नोंगौ अनलाजों अनलाजों साबसिन गोथावसिन जायो। नङाबा अमा बेदरजों औवा मेवाइल' जानानै
उम उम उम बेदरजोंबो दाइरेक्ट संनो हायो आरोना ओमफ्राय ओम बेदरखौ एव खांना लाबाय दाइरेक्ट होखाबाय बिदिबो गोथाव जायो।
बिदिबा
आरो माबाफोर बुंबावदो नोंथां।
औ बे औवा मेवाइखौनो बुंनि अमाजों माब्रै संनाय जायो।
औ औ।
औवा मेवाइजों अमाजों होनबाथ' बिराद गोथाव जोबोद गोथाव औ आंनि बेबो अवान अफ दा फेभरेट होनजायो आरो आरो मा होननो औ ओ गिबियावहा मा खालामो अमाखौ एवग्रोना लाबाय - सामब्राम गुफुर गोजा होनानै बानलु होना हाइजें हाइजें होनानै एवनानै बेहायनो हालददि फोरखो होखादों आरो जाय मा मस्ला नांगौ जिरा मसलाफोरखौ होजायो आरो औ ओमफ्राय बेनि उनाव बेखौ एवनानै एसे से मेजेमखौ ओंखार होनांगौ मेजेमखौ खार होनायनि उनावसो औवा मेवाइखौ गुन्दै खालामनांगौ आंनि संनाया बेबायदि ओ सोरबा सोरबा गुन्दै मोबाइल जायो बिदिनो सोरबा सोरबा गथा गथायैबो होयो आरो
ओ औ औया मेवाइखौथ' आङो माने गथा गथ ओंखाम जानो मोजां नाङामोन माने।
औ आं संनाया ओरैबायदि सङो आं बांद्राय गथा गथा होआ आङो बेखौ देना लायो। औवामेवाइखौ एसे देनानै गुन्दै खालामनानैसो आं अमा बेदराव होनानै एसे एवफामबाय थायो आरो। औ उनावहा एसे औवा मेवाइखौ मोनहोनो थाखाय एसे दै होना होदो। दै होनानै ओं बेखौ एसे मोनहोनांगौ आरोना। दै होनानै दै होनानै गोदौ गोदौफाव होनानै ओमफ्राय उनाव जोबथायाव दै खौ रानहोनानै बेखौ एसे धुप धुप बानायनानै जाबा बांसिन गोथाव मोनजायो आरो बिनि बिनि गेजेरावनो जुदि नोंथाङा बेहाय गंगार दुन्दियाफोर होनानै जायो अब्ला बांसिन गोथाव मोनजायो। उम
ओमफ्राय नोंथां समाबो जाबायमोन नालाय।
समा औ जाबोबाय एसे।
औ देनबा। दोनथ
औ दे दे उनाव रायज्लायबावनांगोन होननानै आसा खालामबाय आरो नोंथांजों रायज्लायनानै मोजांबो मोनबाय।
औ ओ गोजोनो ओ।